औ खोनादों खोनादों औ खोनादों नोंथां औ औ औ खोनादों औ ओरैनोथ' खबर सबर लानो हरदोंमोन हरनाया। मोजां गाज्रि औ जेनेबा दाथ' दैलां बोथोर सफैबायना माइ आबादनि खोथा बाथ्रा एसे एसे रायलायनो हनाय जादोंमोन। माबायदि सोलिगासिनो दं औ
जाखांबाय ना नोंथां?
जानायाथ' जाबायमोन दहायनो।
ए मा ओंख्रि? मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
नै जोंनि बर'निनो ओंख्रि अमा ओमफ्रायो माबा मा होनो? फोरला।
गोथावानो नोंथां। नोंथाङा बुंदोंमोन ना आंबो जाखांबाय नोंथां। नै दा बावैसो एसेल' बावबाय।
औ औ।
ओमफ्राय नोंथाङा बुंदोंमोन दि माइ आबाद नि बागै
उम औ बे खौनो रायलायनो हरदोंमोन।
दाथ' नै बोथोराबो सौफैबाय सौफैनायालाय।
औ दा गायनाय फुनायनि औ
सम जाथ'आखै थेवबो
ओ नंगौ ओइ जेनेबा बोथोरानो फैबाय। खो थिया फैनाय खारायनाय जेनेबा फैबायानो होनजाबाय जोङो। दानिफ्रायनो सुरु खालामो नालाय। उम
नोंथाङा मोनथिगौ नामा माइ आबाद खौ माबोरै मावो?
मोनथिनायालाय एसे एनै मोनथियो जोंबो गामिनि गथ'ना। जोंबो टाउननि सोहोरनि नङा जाहैबाय। सोहोरनि जोंबो गथ' नङाना उन्दैनिफ्रायनो गामियावनो देर देरबोनाय लावबोनाय मोनथियो नोंथां एसे मोनथिबाबो जेनेबा गावब गाव जेनेबा दस्रा दस्रा जेनेबा जिल्लाफ्राव आलादा आलादा मावोना। आबादफोरखौ जेनेबा नोंसिनाथ' दा नोंसि दा जेनेबा बाक्सा जिल्लानिना नोंसोरोथ' नोंथाङाथ' नोंथां नोंथांमोननिथिंबा माबायदि बिदि मावो जोंनि थिं माबायदि मावो बेखौ जेनेबा आङो एसे खबर लानो हरदों आरो।
औ मोजां जादों नोंथां खबर लानाया नोंथाङा नोंथांमोननि जायगायाव माबाय दि आबाद मावो माइखौ बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन हानायाथ' गिदिर बाथ्रा नङा फोरमायनाया। जेनेबा माइ जेनेबा जों सिगाङावथ' जोङो दुब्लिखौ खारायग्रोनानै लायो जोङो। मिथिखागौ बेखौथ' सिगाङाव खारहायबाय जेनेबा जोंना दैया दै बान्दो दं आरो ना जों गामिया आरामनो। जोंना लायनांगौल' दैया। अलरेडि मोनखायो। ए हालेवबाय खारायबाय खारायखांनायनि उनाव बिदिनो मै होबाय सामार होबाय बिदि होनानै खोथिया खुबैबाय ओमफाय दुब्लि हालौवबाय दुब्लिखौथ' खनसेनो हालेवनाया हालेवा सानफा एफा हालेवनोसै नांगोलजों हालेवनायना दाबो
औ मोजाङानो नोंथां दोरोङारि आदबजों आ आबाद मावनाया मोजाङानो जायो।
औ जेनेबा देहाफ्राबो मोजां थायोना दोरोङारिजों जोङो नांगोलफोरजों हालौबा जोङो मोसौफोरजों हालौबा जोंहाबो थाबायनायाव एक्सारसाइस जानाय बाददि जायोना बियो हाब्रुआव थाबायनायाव बोलो नांगौना जोंनो। जेनेबा जोंनो थाबायनो थाखाय बेयावबो गोलोमदैखौ गगारो आरो सान्दुआव मावनाय एसेबाबो गोलोमदै गयो।
नोंथांमोननिखै माइ आबाद खौ गा बांसिन गायोना फोनानै दोनो? नोंथां
जोंनिथ'थ' गायो गायनाया फोनाया फोआ जेनेबा दलहायाव सोरनाबा माइ गायजाया ना एकदम सोरनाबा ए दैज्लां हाबनाय अखा सि-गोलैनाय लोगो लोगोनोेनबा दुब्लिया एकदम समान दैजों समान जानानै थायो बेयाव माने एदभान्स खैखानानै दो आरो ना आसु आबाद ना मानो बे खौ बेखौ खुफैनानै दोनो आरो जों गामिनिया। बेयाव ओरैनोथ' बांसिनानो गायो आरोना
औ मोजाङानो नोंथां जोंनियावबो बेफोरबायदिनो आह गिबियाव सोरबा फोर गायोबा बिसोरो गिबियाव खोथिया बारिफोर एवनानै खोथिया फोना लाग्रोयो आरो ना गायग्राफोरा बेनि उनाव बिदिनो खारायबाय खामार होबाय एवगारबाय फोमोनबाय गायबाय बिदि जालाङो खोथियाफोरखौ फुनानै लानानै गायो आरो ओमफाय खायफा खायफाबा जोंनियाव दा बांसिनानो नुनो मोनो फोयो आरो ना माने
ए माइखौनो फैयो नोंसिना?
औ मा बुङो बेखौ गुबुन साइदआव गारनायबो बुङोदां इसे माने बुंनाया बर'बाबो आलादा आलादा जायोना औ माने मानसिफोरा सो फैयोबाबो जोंना मा जायो हाग्राया गोबांद्राय जायो जाय माइखौ फैयो अब्लाथाय बांद्राय बांसि हाग्रा जायो गायनाय माइ आवएसेबां हाग्रा नुनो मोना। ओमफाय आरो गायनाय आरो फोनायनि गेजेरावबो गोबां
फाराग दं।
फाराग दङ' जेरैहाय गायनाय गायनाय माइ आव बांसिन मोननो हायो आरो फिथाइखौ फोनाय माइनिख्रुइ औ बिदिनो नोंथांमोन्नाव हानायफोरनि बागै माबायदि आदब जों हानाय जायो माइखौ?
उम हानायाथ' जोंना बेनो सुबुङानो हायो जेनेबा जोंनो हाहैनाय जाबाय टाइम मोनबा नङाबा
औ
टाइम गैयाबा जेनेबा जोङो हाजिराफोर होनाय जाहैबाय जों जोंनि बर'फोरखौनो जेनो जों बिदिनो माइ हरगोन हानायनि बदल माइ हरनाय जेनेबा जोंनिया ओरैजायनिया बिगा हिसाब बिस बां मन लाङो बेबायदि आरो ना
उम।
बेबो सोलायबाय थायो बे बेनो मानो होनबा बेयो अरायजो थायाना बिसोरबो माने थाव संख्रि बानलुनि दामा बाङोबा बिसोरबो बां फायो आरो ना। माइ हानाय सब बेलायाव। न'खरबोथ' सोलिनांगौना जायोना बिसोरहाबो।
नंगौ नोंथां ओमफ्राय रोगानायनि बे रोगानायनि बेलायाव माबाय दि जायो?
ए रोगानायनि रोगानायावथ' जेनेबा दुब्लि बुरजायाव ट्रेक्टर होनाय जायो जेनेबा रोगानायाव टेक - टर होयो होनाया माने मानसिजोंबो हाख'वा ना नों एखमबा समाव। बांद्राय बुरजाबा रोगानोबो खस्थ' जायो आरो मानसि थायि सोलाबि जायोना। न'खरावबो। माबा मोनसेल' खामानि मावनांगौ जायोना। माइ आबादजोंबोथ'। थांनानै थानो हाया नालाय। जोङो जेनेबा जों सय मासखौ माइ आबाद मावबाय माखासे दिनखौ जोङो ओरैनो दखान बाजार जेनेबा माबा माबिफोर फायखारिफोर गेलेनाय फालांगि गेलेनाय बेफोर जायोना। बेखौ नायनांगौ जायो औ ओंखायनो ट्रेक्टर होनाय जायो आरो
नो सिनि सो ओजोंहाय जोंनि ओजोंहाय एसे दिडिफारेन्स माने। फारागथिखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
जेनेबा
माने जोंनियाव आथिखालाव बे मानसिफोरा खासि लानानै मानसिफोरा हायोदि।
औ औ औ अह अह नोंसिनाव खम जाबाय नामा होन बा आजि
औ मानो होनोबा जोंनाव मोनसे गुवार आबाद फोथार दं जायनि मुङा कख्लाबारि सिदस फाराम होनो आरोना। बेखौ राय-रायजो फोरनो गायनो थाखाय। जोंनि। बि टि सि सरखारा। आगारनानै होयो ओमफ्राय बेहाय जोंनि माने बेहाय हरखाबै माइखौ बांसिनानो जोंना जेब्ला मोनहां जायो अब्ला। मेचिनजों हायो आरोना माइ हाग्रा मेचिन जायखौ कम्बाइन होनना बुङो बेजों हायो बेनि जाहोनाबो दङ जाहोना जाहैबाय जोंना बे जायगाया हाग्रा खाथि। हाग्रा ओनसोलजों नांजाबनाय माने जायनि जाउनाव हाग्रानि जिब जुनारफोराबो माइफोरखौ जानो फैयोना जेब्ला मोननाय बोथोर जायो अब्लाथाय। बिनि जाउनावनो। आथुर जायो मानसिफोरा बेनि थाखाय आथिखालाव। आखायजों हायालाबानो मेसिनजों हानायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनोसै जोंनिखि बे माइ आबाद मावनाया आरो बांसिनानो मोजां फिथाइ बा मोजां बा गोबां मुलाम्फा लानो थाखाय माखासे हासार रासायनारि हासार गोबोर हासारफोरखौ होनाय जायो आरोना।
औ औ नांगौ बेखौ नांनाया माइया एसे सोमखांनायनि।
दि हासार बाहायनाया जोंनि था खाय मोजां नङा आरोना हानि था खाय मोजां नङा आदारनि थाखाय मोजां नङा आरो माखासे एम्फौ फोथैग्रा मुलि। हाग्रा थैनायनि मु बायदिसिनाया जोंनि। देहाखौबो गोबां जाख्ल'लाङो आरो।
नंगौ नंगौ नंगौ हा गुबुंनायफ्रा बेफोरावनो जायो जानाया हा गुबुंनाय दै गुबुंनाय बिदिनो।
जायनि जाउनाव माखासे ना माखासे खांख्राइ बायदिसिना जिब जन्थु बेफोरो गोमालांनो हमगासिनो दङो। खमायलांगासिनो दं बेफोर गासैबो रासायनारि हासा थार मुलि बायदिसिना बाहायनायनि था आरो।
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां माने जोंबो गोदोनिफ्रायनो उन्दैनिफ्राय नुबोनाय जेनेबा जों गामियावबो गोबां जेनेबा एम्बु खांख्राइ साम' गुमा नुनो थाङोमोन आरो ना। खिन्थु दा। एकदम खम जालांनो हमबाय आरोना। जेनेबा बारिफ्राव जोङो। हाग्रा थैनायनि मुलि सारोना। बे हाग्रा थैनायनि मुलि जोंनो बे एम्फौफ्रा गोमालांनो हमबाय आरो। आंनि आन्दासजों बेबायदि मोनदों आङो। गोमालांनो हमबाय माने गोमा थायबायानो होनजाबाय जों गामियाव गुमा मासि नुला खुसिंग्रा मासि जे नुला एम्बु मासे मोनजाला बेबायदि जानानै दं आरोना। गुमाव गोथाव मासिजों मोनला आरो गांजेमाया बैयो गांजेमा दंना मोनसे
औ मिथि मिथिगौ नोंथां मिथिगौ गांजेमायाथ' बर'नि जोबोद मोजां
औ औ औ नंगौ नंगौ बेफोरबो गोमालांनो हमबाय आरो ना जोंनिथिंबो ओरैजाय
औ नोंथां बेथ' जोबोद दुखु नांथाव बाथ्रा
उम औ नंगौ माने बे बुस जेथुबा जोङो दा एसेबाबो जोंनि माबायावथ' मुगाजों गोरोबफानांगौ जाहैबायना जोंबो
औ नोंथां गोरोबफानांगौ जायो अब्लाबो थेवबो बेफोर हाबाफारिफोरखौ बांद्राय गाज्रि माबायै लाङोब्ला जोंहा जोबोद खहा दं आरोना खहा जागोन
नंगौ नंगौ खहायाथ' दङ जोंनाव साननानै नायबा जोंबो मिथिखायो नुहरखायो। खिन्थु बाहायथारोना हनै
औ
आं आं बाहायालासिनो थाबाबो सोरबा गुबुन सासेया बाहायगोन ना बिजोंनो गाज्रि जालांगोन आरो ना आरो जालांगासिनो रं बो
माइ आबादाथ' जोंनि आसामनिनो गाहाय आबाद होननानै मख'जाथाव मोनसे
औ नंगौ नंगौ जों
मानसियानो माइ आबाद मावनानै जिउ
उम थांनानै थाहोन थागासिनो दङ दंनाया
औ
माइआनो जोंनि मा होनो गाहाय आबाद जानानै दङ।
उम
जेनेबा जोङो दस्रायाव जोङो माबानोबो हरनो हाय ना दस्रा जिल्लाफ्राव जोङो दैथायहरनो हायो। नांगौ जानाय खिनिखौ आरो जोंनावबो जोंनिया जेनेबा जों जानो आन्था थाबाय माखासेखौ जोङो ओ हाथाय बाजारफ्राव थांनानै जोङो फानहैनाय बेबस्था दङना जोंनावथ' उम उम रांनि बेलायाव सोरबा न'खरफ्रा जानो गैयाबा गावनि आबाद मावनानै मोननाय गावनि थैखौ दै खालामनानै बा आबाद मावनानै मोननाय बै बुस्थुखौ जेनेबा बा फिथाइखौ जों फानहैयो हाथायाव बेफोरजोंनो जोङो जिउ खुंलांनो हायो हानाया
नंगौ नोंथां दे अब्ला नोंथां समाबो जाबाय नोंथांजों माइ आबादनि सोमोन्दै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ औ आंबो बिदिनो गोजोनथों होनबा नोंथां औ औ औ औ दे औ औ औ उनाव लोगो हमगोन दे